औ नों खोनादों औ नै बिदिनो बार जाफैदोंमोन नोंथाङा।
अ
औ नोंथाङा औ जाखांमोन नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन?
नै आंबो ओरैनो थाबाय थिंबाय दं नोंथां।
औ मानोबा कल हरदोंमोन नोंथाङा?
आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन।
औ सों दे।
नोंथां बे जोंनि जायगायावथ गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा दंना
औ
जेनेबा इफोरदियाव मा मा जुनार मोनथावथाव बायदि
औ गिदिर गिदिर हाग्रायावथ माने गोबां नुफेरै आरो बायदिसिना माने जुनाद हायो आरो ना बिदिनो जुनार होन हाग्रानि जुनार होननानै बुंङोब्लाथ गिबियावनो मोसा मै मैदेर लख्रा गान्दा माने बेफोरखौ मिथियो आरो होमबाबो बेफोरनि अनगायैबो आरो माने गोबां फिसा फिसौ एम्फौ एनला बायदिसिना जेरै जिबौ नेवलाय खो गोलेर मथाम मान्दाब दाउ बायदिसिना रोखोमनि मोन नि जुनारखौ मोननो हायो आरो जाय माने जोंनि थाखाय खायसेया मोजांबो आरो खायसेया गाज्रिबो आरो ना खायसेया माने गावसोरखौ खस्थ होजानो गिनानै माने सुबुं माहारियाव खौ माने खैफोदावबो खो ख्लैयो आरो ना बेखायनो जों माने हाग्रानि जुनारफोरजों एसे सांग्रां थानांगौ आरो होमबा नोंथांनाव आं माबा सोंनि मोनसे बाथ्रा
औ औ दे नोंथां सोंलाय
आजिखालिथ सोलिगासिनो माने हाग्रामा आरो जिब जुनारफोरखौ संरैखा खालामनांगौ गौ होननानै होमबा नोंथांनि बादिब्ला जेनेबा संरैखाखौ मा रोखोमै जों खालामनांगौ जेनेबा
सं संरैखा आंनोबाथ' जोङो जेनेबा जुनारफोरखौ जेबो दुखु होयै खस्थ होयै बिदि खालामनांगोन। औ
जाहाथे माने जिब जुनारफोरखौ जों निसुथुर जायै बायदि माने जों बिसोरखौ गावसोर जाबायदि थांनानै दं बेबायदि थांनानै थानो होनांगोन आरो ना।
औ
औ होमबा नोंथां मोनथिं गोबां हाग ग्राबारि गिदिर गिदिर दं नामा?
जोंनि खैथ' बारा इसेबां गिदिर गिदिर हाग्राबारि गैया ना थाय जोंनि ओ दसनि किल मिटारसो गोजानाव दं आरोना नोंथां।
औ होमबा बे हाग्रा बारियाव नोंथांमोना मा मा बिफां लाइफां गिदिर गिदिर हाग्रानि मोननो हायो। माने बिफां फां लाइफां बिदिनो
हाग्रानि बिफां लाइफां होनोबाथ' इसिबां गिदिर गिदिर गैया नोंथां। ओरैनो जेनेबा एसे ज'खा ज'खानि दं आरोना नोंथां।
औ
जेरै होनोबा गाम्बारि दंफां, सिगुन दंफां साल दंफां बेफोरदिखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां‌।
औ
औ
नोंथां होमबा माने हाग बे हाग्रा खाथिनि सिंनि जिब जुनारफ्रा माब ब्लाबाफोर जेनेबा आबाद मैगं बारि बागानाव बिदिनो दखल खालामफैदों नामा? बिदिनो जाफैफैदों नामा मैगंफोरखौ
बिदिथ' जाफेराखै नोंथां। जानायालाय जोंखै औ
उम
औ
होमबा मैदेरफोर दंना गैया नोंथां नोंसिना हाग्राबारिथिं?
जोंनिखिथ' दंनाया दं होमबो इसेबां ओंखारनाय खोनाया नोंथां।
औ बोरि बा बायसान्स जेनेबा मैदेरा मानसि थाग्रा जायगायाव हाबफैयोब्ला मा जाथावथाव नोंथां।
मा जाथावथाव माने बे मैदेराथ' मैदेरनि मोदोमाथ' जोबोद गिदिर गिलिर जायोना नोंथां बियो जेनेबा बिदिनो बिफां लाइफां गय बारि बागान इदिनो थालेर फोर बागान दंबा इफोरखौ बियो बायहोजोबलांगोन जेनेबा गावसोर जानोबा जालांजोबगोन आरो। बिसोरो बिदि खामो।
औ बिदि आरोना होमबा मै देरा माने थालेरनि अनगा आरो गुबुन गुबुन मा माखौ जाबावो?
मैदेराथ' गासिखौबो जाफ्रामजोबजाय जाफ्रामजोबोआनो। जेनेबा जों नुनाय मथेबाथ' मैदेरा दंफां बिलाइ फोरखौबो जानाय नुयो। खुसेर बिदिनो बेफोर दैखौ जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ बिदि आरोना होमबा नोंथां माने मैदेरा जेनेबा फालो फालो थानो मोजां मोनो ना हारसिं हार हारसिं जेनेबा
मैदेराथ' हारसिं थानो मोजां मोना बिसोरो बिसोरो जयै थाग्रा जुनारसो नोंथां
औ ओम नोंथाङा आरो जेनेबा हाग्रानि बागै माबा मिथिबावनो लुबैदोंबा
आं मिथिनांगौथ' बारा इसिबां गैया नाथाय नोंथाङा मिथिनांगौबा सोंनो हागोन आंनाव आं जिखिनि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायगोन
औ जागोन दे होमबा नोंथांमोननि बे हाग्रा एरियायाव बिदिनो मा मा दाउ मोननो हायो
जोंनिखिथ' ओरैनो नुनो थाङोबा बांसिन दाउफोरखौनो नुनो मोनो होनजायो नोंथां जेरै दाउब' दाउ दाउथुब दाउ अ दाउ खौवौ बिदिनो दाउलुर दाउसेेन
औ
दाउ बेफोरदिखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बांसिन
औ बिदि आरो ना नोंथां आरो जेनेबा
नोंथांमोननिखैलाय मा माबायदि दाउफोरखौ नुनो मोननाय जायो
जोंनियावबो बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ दं जेरै हांसो राजा होनो आरो दाउबो फोर दं बिदिनो सिख्रा बाजि दं दाउखाफोर दं दाउखौ। आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ दनेस होनो। बिदिनो आरो दङ साम' जा ग्रा दाउ होनो आरो बिदिनो। गोबां गिदिर गिदिर दाउ आरो फिसा फिसा फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम। आरो गा फिथाइ दंफांनि फिथाइ सामथाय जाग्रानिफ्राय लानानै बेदर बायदिसिना जाग्रा। सिखार खालामग्रासिम दाउ मोनजोबनो हायो आरो बे जोंनि एरियानि हाग्राबारियाव।
अ
उम नोंथांमोननि हाग्राबारियाव होनबा मोसा मैफोर मोनगोना मोना।
बिदि नोंथां ओंखारनायालाय मानो।
औ।
जोंनि जा थानाय जायगा बे जोबोद ओ माने न' बां गोनां गिदिर गिदिर बिल्डिं गोनां जायगा नालाय। एसेबां नुनो मोननाय जाया आरो ना नोंथां।
औ नोंथांमोननि हाग्रा बारिखौ होनबा जेनेबा सरकारा बेंनानै दोनदोंना दोनाखै फरेस्टारफोर। रा जाहाथे जिब जुनार फोराआ औ।
जोंनि बिदि हाग्राखौथ' बेंनानै दोनदों मानोना जोंनि एसेसो। गोजानावनो। फरेस्टफोर थाग्रा न' दङ बिनि थाखायनो। माने बेफोर हाग्रानिफ्राय जिब-जुनारफोरा बारा ओंखारबोआ आरो ना नोंथां।
औ
औ
जिब-जुनारफोरा संरैखा थानायनि थाखाय माने बेंनानै दोननांगौ जादों आरो ना। जाहाथे माने मानसिफोरा हाबनानै बेफोर जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै लाबोआ बे थाखाय माने। बिसोर जोबलांनो हमदोंसैना हाग्रानि जिब जुनारफ्राबो बेखायनो बिसोरखौ संरै खाथि खालामनो थाखाय सरकारा गोबां रुल रेगुलेसन माने खालामगासिनो आरो ना। जोंथिंजायबो औ नोंथां। नोंथांमोननि औ दे नोंथां। होमबा नोंथांमोननि हाग्रा बारियाव जेनेबा बिदिनो गिदिर गिदिर फुख्रि बिलो बायदिसिना दंना गैया?
बिदिथ' बांद्राय गैया नोंथां ओरैनो फिसा फिलौ। फोरलायै दं आरोना नोंथां।
औ
औ औ
बे माबायाव बिलो बायदि फिसा फिसा दं होनदों नोंथाङा जे। होनबा बाव माने मा मा जुनाद थाथावो माने दैनि जुनारफोरा मा मा थाथावो जेनेबा।
दैनि जुनार होनोबाथ' ओरैनो नाफोर नुनो मोननाय जायो ना। खासेवफोर नुनो मोननाय जायो आरो दैयाव। थ' जिबौफोरबो थायोना नोंथां। गोबां मोननै मोनथाम रोखोमनि जिबौफोरा दैयाव थायो। फोरखौ मोननाय जायो आरोना जेनेबा नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथाङा जे दानि माने जिबौ। मोननो हायो होनना बुंदों होनबा माने बै जिबौआ जेनेबा सुबुं माहारिखौ जेनेबा बोरैब्ला अरफ्लांङोब्ला ओमबा माने मानसिफोरा मा जाथावो
जेनेबा बे जिबौ दैनि जिबौआथ ओबावबा ओबावबा बिस गो गोनां नंङा जायो अबौबा बिस गोनां जायो। जेनेबा बिस गोनां मा सौबाथ नोंथांनि जिउआ गोमालांगोनबो जानो हागौ।
औ।
औ एफोरदि औ औ। फ्राय नोंथांङा माबाफोर मिथिबावनो दं नामा नोंथां?
मिथिनोथ इसिबां बाथ्रा गैला नोंथां नोंथांङालाय माबाफोर मि थिबावनो लुबैदों नामा?
मिथिनोथ नोंथांमोननिखै जेनेबा ना माबायदि थासारि जानान दंङ दा?
औ दाथ जोंनिथिंजाय बिदिनो दैज्लां बोथोरनि जेरैथिंबो हाब्रुु हाला आरो दैबाना सोम जिगासिनो आरोना आरो हाग्रानि जिब जुनारफोराबो माने बिदिनो‌ न' न' मालायफोरनि न' न' बारि बागान फोराव फैनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जागासिनो आरो जोंथिं जाय । मानो होनोब्ला हाग्रायावबो आजि दा दैज्लां समाव गोबां अखा हायो। अब्ला जिब जुनारफ्राबो माने अखा सिजानानै सहायनो हाया जायो बेखायनो माने बिदिनो मानसिफोरनि न' न' खामसालि खामसालि जेरै बिदिनो माखासे जुनारफोर मै नेवलाय बायदि सेसा गोबां माने बिदिया हर समावहाय थाफै नो गोनां जानानै बिदिनो दिगदार जान एसे उसुबिदा सोमजिगासिनो आरो जोंथिंजा।
दे होमबा ना नोंथां नोंथांजों लायरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंङो।
औ दे
औ औ जागोन दे नोंथां